हेल हेल नोंथां
खुलुमबाय नोंथां
औ खुलुमबाय नोंथां औ नोंथांनि जोंबो
नोंथाङा खम दं एसेनि बागै रायज्लायजागौमोन नामा?
खनसे बुंफिनलाय नोंथां
हेलौ नोंथां खोनादोंना?
अइल अ खोनादों।
नोंथाङा टपिकनि बागै जुदि सम दङब्ला एसे रायज्लायजागौमोन नामा?
औ रायजलायजागोन नोंथां सम दं दे।
ओ दा नोंथां ओ आं नोंखौ ओ दावबायनायनि बागै एसे ओ बुंफोरथि होनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
दे बिदिब्ला नोंथाङा बुंदोलाय नोंथाङा बबे बबे जायगायाव दावबायफेरगो? आरो मा बा बायदि जायगाफोराव?
ओ बे जायगायाव आरो जेरै जोंनि खाथियावनो थानाय सकि दारागाव मावउजि पार्क बिदि पार्क फिसा फिसा पार्कफोराव थांफेरबाय आरो।
औ नोंथां बे जायगानि बागै एसे बुंफोरथि होनो हागोन नामा नोंथां? माबायदि जायगा फोरा जेनबा थांनानै माबायदि मोनो?
थांनानैथ' जेनेबा ओ दावबायनो जों दावबायनायनि दावबायो माने दावबायनो थांनो होननाय टाइमावनो गोसोआ रंजाखाङो आरो नों जों थांनो मोनबाथ' जोबोर खुसि मोनो आरो नोंथां। जेनेबा बेयाव थांनानै जाय गा नुहै गोन, बिदि मोजां मोजां जायगा नुगोन। बिदि साननानै खुसि खुसि जा खायो आरो थांनो नागिरनाय समाव ओमफाय आरो जों थ थांनानै मोनैबाथ' बांसिन
खुसि जागोन नुफेरि गोमोथाव गोमोथाव जायगा बिदिनो मोजां मोजां
औ
नोंहाबो नोंथाङा अबे अबे जायगायाव बेरायफेरखो जेनेबा थांफेरखो ओ बेफोरनि सोमोन्दै एसे बुंलाय।
नोंथां ओ आंथ' ओ जेनेबा काजिरोंगा थांनो मोनदों काजिरोंगा नेसनेल पार्कआव बेरायनो थांनो मोनदों। बेनिफ्राय दारागाव सौकि बेयो पिकनिक स्परस। बेनिफ्राय माउजि पार्क। बे मोनसे पार्क ओ ओ जेनबा आङो जेब्ला आङो काजिरोंगा नेसनेल पार्कआव थांदोंमोन बेहाय आङो ओ बासजों जेनेबा दावबायनो थांनाय जादोंमोन। बासजों थांदों।
औ
बेनि उनाव बे पार्कआव आङो माने गोबां बिबांनि बायदिसिना जेनेबा जिब जुनार नुनो मोनदों आरोना ओह बुहुद बिबांनि जेरै खासेव ओमफ्राय जेनेबा बान्दोर, मै, मोसा। मैदेर।
औ
आरो हाग्रानि दाउफोर जेरै थायोना। बेबायदि नुनो मोनदों। दावराय नुनो मोनबोदों माने बेहाय थांनानै माने जोबोर गोसोखौ गोजोननाय मोनबो दों बेनिफ्राय आङो बुंनो थाङोब्ला माउजि पार्क। मावाउजि पार्कआ जाबाय मोनसे ओह जेनेबा सें ग्रा सोरबा बोराय आबै आबौमोन आदै मादैमोन गासैबो थाङो जेनेबा से सम गोसोखौ ओह ग्लाय होनो थाखाय दे बेरायनाय जेनबा बेहाय अ नाव दङ ओरैनो बत नाव दङ बे दै दङ फुख्रि दङ ओ गोबां। गोजान गोजान दाब दाब जायगानि मानसिफोर फैयो बेवहाय । बे थांनानैबो गोसोखौ गोजोननाय मोनबोदों । बेनिफ्राय आङो ओ सौखि पिकनिक स्पत सौखि पिकनिक स्पर्साव आं थांदोंमोन। बेहाय दैमा दङ । अन्थाइ दङ हाजो दङ। बेयाव थांनानबो आङो मो ने बेयाव गोबां दाब दाब जायगानि बेयावबो जेनबा ओह पिकनिक जानो फैयो ना
औ
सोरबा ओंखाम ओंख्रि संनानैबो जाफैयो बेयाय खायफा खायबा जौ जु बो लोंनाय जाहैबाय जायगायाव
औ
बेहाय ओह आलदा आलदा जायगानि मानसिफोरबो बेरायनो फैयो बेहाय थांनानैबो आङो जोबोद गोजोननाय मोनबोदों बेनिफ्राय दारागाव पिकनिक स्पर्स बेहायबो आङो थांदोंमोन बेबो दैमा दङो। ओ बे जायगायावथ मैदेरबो फैयो होननाय खोनादों आङो मानसिफोरनि फ्राय खोनानो मोनदों। बे जायगायाव बिदिनो जौ जुमाय बिदिनो खायफा खायफा ननि मानसिफोरा जमा जमा फेमिलि थांनाय जायो बेहायबो खाना जानो होन जेनबा पिकनिक दावबायनो होननानै थांनाय जायो बेयावबो । थार माने जोबोद मोजां मोनबोदों आङो । ओमफ्राय नोंथाङा जेनोबा मोन्दिरफोर जेनबा ओ बिदिनो अबा जायगायाव मोन्दिरफोराव थांनो मोनदों नामा? आरो थांदोंबा मा मा मोन्दिराव थांदों मा बायदि अबे मोन्दिरनि ओ माबाया मा बायदि जायो बेखौ एसे बुंनो गोन नामा?
ओउ आंथ जोंनि खाथिनिनो ओ हनुमान मन्दिराव थांफेरनो मोनबाय बिदिनो ओमफाय ओ मैनापुख्रि मन्दिर बेहायबो म बलेनाथ जायो आरो बेयावबो थांफेरनो मोनबाय आरो। बियाव गोबां मानसिफोर जायो बेयावबो खुलुमनो फैयो मानसिफोरा ओ बेयाव थांनानै जेनबा खुलुमबा साननाया जाफुङो होननानै मानसिफोरा फोथायो आरो जि बियो बेखौल मोनो होननानै फोथायनाय दं आरो मा गावबा गावनि गोसोआव मानसिफोरनि गोसोआव आरो। बेयावबो आंबो थां बेवहाय जेनेबा थांनानै जों माबा मोनसे मन्दिर खुलुमनो बा मन्दिराव थांनो होनबाथ जों गोसोआ मोजां मोनखायोना। जेनेबा गोसोआव ओउ बुंनो रावनिबो सिगाङावबो फोरमायनो हायै बुंनो हायै बाथ्राफोरखौ ओ जेनेबा इसोरनो फोरमायनाय बायदि बिदि जायो आरो। बेनिखायनो गोसोआ मोजां नाङो। थांनानै खुलुमनानै। जेनबा ओ मोनफुंब्लाबो मोनफुङाबाबो गावनि गोसोआव फोथायनाय बयबो बयनावबो गावबा गावनि गोसोआव फोथायलायदों आरो। जेनेबा इसोरखौ खुलुमबा बिदिनो मन्दिर गिदिर गिदिरफोराव थांनानै खुलुमबा दान होबा। बिदि साननायफ्रा जाफुंङो होननानै बयबो फोथायो आरो नोंथाङा नोंथाङालाय मा मा मन्दिरफोराव थांफेर खो नोंथाङा फोरमायना हो एसे
ओ आङो ओ जेनेबा जोंनि जायगायावनो दङो ओ बाथौ मन्दिर दङो । उम बे बाथौ मन्दिराव थांदों। बे बाथौ मन्दिराव जोङो माने ओ मागो टाइम थायोना। मागो टाइम समायाव माग समायाव बेहाय ओ खुलुमनो थाङो गासिबो दाब दाब जायगानिफ्राय फैयो बेयाव जोङो ओ आफा बोराइ बाथौखौ ओ फालिनाय जायो। बेहाय मेलाबो जायो। ओमफ्राय ओ बेनि अनगायैबो आङो मैना फुख्रि मोन्दिरावबो थांनो मोनदों। बे मैना फुख्रि मोन्दिराव माने हाजोनि सायाव दङो बेयो। बेयाव आङो ओ ओ मानसिफोरनिफ्राय गोबां मानसिफोरनिफ्राय खोनानो मोन बेयाव मोनसे ओ फिसा फुख्रि दङ बे ख्रियाव लायनो आगोलहाय ओ मासे मैना दावहा ओ गोबां। इदिनो जेनेबा बिलाइ बिफांनि दंफांनि बिलाइफोर खिरियोमोनब्ला सोरिरियोमोनब्ला बेहाय बे दाउ मैना मासेया बे गासैबो बि फांनि बिलाइफोरखौ माने दोनामोन होननानै खोनानो मोनदों जेनेबा ओ गावनि खुगाजों खेबखांनानै बेयो ओ आलदा जायगायाव माने दाखोरखौ जेनेबा बिदिनो दंफां बिलाय बिफां बिलायफोरखौ बिदिनो बेलेग आगोल आलदा जायगायाव गारहैयो होन्नानै खोनानो मोन्दों नोंथां बेनि फ्राय ओ बै समनिफ्रायनो
माने बियो दाखोर जानो होआ आरो ना नोंथां। जायगाखौ साखोन सिखोन लाखि खियो बि खोनानो नो मोन्दों आरो ना नोंथां।
औ नोंथां। बिदि खोनानो मोन्दों आङो। बेनिफ्राय ओ बै समनिफ्रायनो माने बे मैना दाउखौ सोरबा दुथांफ्रा जेनबा दुथांफ्रा बेखौ बुथारदों होन्नाय खोनानो मोन्दों आङो।
औ औ।
ओ बेनिफ्रायनो बे बेहाय मोनसे मन्दिर लुनाय जादों। बेयाव गासैबो थाङो आरो ना गावनि ओ गोसोआव माबा मोनसे सान्नाय खोथा थानायफोरखौ
औ।
बेयाव थांनानै जेनबा ओ रावनोबो ओ फोरमायनो हायि बाथ्राफोरखौ गावगाय गोसोआव जाफुंगोन सान्ना लानाय बाथ्राफोरखो
औ नोंगौ अ अ दे औ नोंगौ दे होमबा नों दा जोंनि समाबो जाबाय नोंथांजों रायलालनानै जोबो जोबोद मोजां मोन्दों मिथियै बाथ्राफोरखौ मिथिनो मोनबाय। दे होमबा नोंथां गोजोन्नाय जाबाय औ दे।